अ नोंथां।
हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथां खोनादों ना?
हेलौ खोनाबायना नोंथां?
औ आं खोनागासिनो नोंथां। औ हेलौ नोंथ
हेल' नोंथां
औ नोंथां आं खोनागासिनो।
हेल' खोनाबायना नोंथां?
औ नोंथां आं खोनागासिनो नोंथां।
हेल' नोंथां
हेल' खोनादों नोंथाङा? औ नोंथां खोनादों ना? आं खोनागासिनो नोंथां। औ औ नोंथां आं खोनागासिनो। हेल'
अ
औ नोंथां आं खोनागासिनोथ' हेलौ खोनादोंना नोंथां?
हेल नोथां खोनाबाय
खोनादोंना नोंथां खोनादों ना नोंथा
हेल नोंथां
हेल नोंथां
हेलौ
औ नोंथां आं खोनागासिनो
हेल हेल हेल खोनाबाय
औ नोंथाङा आं खोनागासिनो दङ
द
नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै
हेल' औ
खोनादों ना
हेल
आं नोंथांजों बे बेरायनायनि सायाव एसे सावरायलायनो माबा खालामदोंमोन नों नोंथां कलखौ खालामनाय जादोंमोन
हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादों हेल खोनादोंना नोंथां हेलौ नोंथां औ नोंथां खोनाबाय
हेल'
हेल' नोंथां
औ खोनाबायना नोंथां
आं खोनागासिनो दं नोंथां औ नोंथां नों खोनाबाय नामा नोंथां औ नोंथां हेल
हेलौ
औ खोनाबाय नामा नोंथां
हेल
नों आंनि लाइरायनायखौ खोनादोंना नोंथां हेलौ हेल' नोंथां खोनाबाय औ नोंथां खोनाबाय नामा नोंथां हेल' नोंथां आं नोंथांनि रायलायनायखौ खोनागासिनो दङ नोंथां
हेल हेल' नोंथां हेल' बेबो
खोनादोंना नोंथां
हेल
हेलौ नोंथां औ नोंथां खोनाबाय खोनादोंना नोंथां हेल' नोंथां हेलौ नोंथां नों खोनादोंना नोंथां हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां
हेलौ
औ नोंथां खोनादों नामा नों
आं खोनायाखै नोंथां
आं नोंनि रायलायनायखौ खोनागासिनो नोंथां
हेलौ
हेल' नोंथां।
हेल'
नों आंनि रायलाय नायखौ खोनादोंना नोंथां? हेल' नोंथां। औ जों दा ओ बेराय नायनि सोमोन्दै सावरायगोन नोंथां। दा जेरै ओ बेरायनाय होनोब्ला जोङो गोबां खौनो मोनथियो जेरै जोङो जेरै आङो गोबां जायगायाव बेरायबाय नोंथां। जेरै अरुणाचल प्रदेश, सिकिम, दार्जिलिं, मेघालया बेफोराव आङो गोबां बेरायनानै फैबाय। आरो बेफोराव बेरायनानै आङो ओ जोबोद माबा मोनबोदों एक्स पिरियेन्स मोनबोदों आरो गोबां माबा ओन गियान फोरबो मोन मोनबोदों बेरायनानै मोनथिनो मोनै जेनाखि बुसथु फोर बेखौ जों मिथिहोदों। खोनाबायना नोंथा? हेल' नोंथां। औ। औ नोंथां खोना बायनाा नोंथां? दा जोङो बेरायनो बा बिदिनो ओ माबाफोराव हाय जेनाखि गावनि मोनसे डेस्टि नेसन बेफोराव जोङो बेराय नोबा ओ गोबां माबा मोनो गियान मोनो। फयो जेरै बिसोरनि दामनाय देनाय गाननाय जोमनाय रायज्लायनाय बेफोरखौ जोङो मिथिनो मोनबोयो बिथां मोननि कालसार
एस
जों बेफोरखौ जों मिथिनो मोनबो जोबो आरो बेफोरनि फारसे जोङो मिथिनो मोनोब्ला जोंनि जेनाखि उन संसार फोराव जोङो बेफोरनो मोनसे माबाखौ गुबुननो फोरमाय नानै जों गोजोननाय मोनो। आरो माबा मोनसे जोङो माबा फोर ओ सोङोबा सुबुंलफोरा जों बेफोरखौ फोरमायना होनो हायो।
हेल' नोंथां। नों खोनादोंना नोंथां? औ नोंथां। दा बेनो जाहैबाय ओ जेनाखि माबा ओ जों बेरायनानै गोजोननाय मोनो औ नोंथां खोना बायना नोंथाङा? हेल' नोंथां। औ नोंथां औ दा जोङो माबाफ्राव थांनानै इ गुबुन हादराव थांनानै बेराय हैयोबा जेनाखि जोङो गुबुन गुबुन नि बे मिथिंगायारि महरखौ जों नायनानै गो जोन होनो हायो गाव गावनि गोसोखौ। लोगोसेनो बै गासैबो जोंनि जेनाखि नुबोनाय बेफोर जोंनि गोसोफ्राव मोनसे माबा जानानै थायो मेम'रिस जानानै थायो। जायखौ जोङो गोसो खाङै गोसो खाङै ओ गावनि गोसोखौ गोजोन होनो हायो नङा होनबा नोंथां? ओम दा नोंथाङाबो फंनैसो बुंदों नामा नोंथां। बेराय नायनि सोमोन्दै नोंथाङा बहा बहा बेरायखो? बोजों बोजों थांखो बिनि सोमोन्दै माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनखो बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंना होदों नोंथाङाबो खोनादोंना नोंथां औ नोंथां औ नोंथां औ नोंथां औ नोंथाङा एसे बुंना होदो दे नों बेरायनायनि सोमोन्दै नोंथां
औ नोंथां हागोन हागोन नोंथां ओ बेरायनाय होननानै बुङोब्ला ओ जों गोबां रोखोमनि बेरायनायखौ
औ नोंथां
बुंनो हायो आरोखि नों
ओ औ औ नोंथां
ओ
औ नोंथां
बिदिनो औ नोंथां जेरैहाय दावबबायनाय बिदिनो बिदिनो इदि किसुमानखौ जों रायखांनो हायो
औ नोंथां
लोगोसे जों बेफोरो माने ओ गोबां जोंनि आं बड'लेण्ड
औ नोंथां
दावबायनायखौ आं बुंनो सानबाय नोंथां ओ दावबायनाय होनना बुङोब्ला बिदिनो ओ जेराव जों दावबायलाङोब्ला माने जों गोबां रोखोमनि लोगोसे बिफां लाइफां मोनथिनो हायो आरोखि नोंथां
औ
बेनि अनगायैबो जों गोबांथार
औ नोंथां
बिफांफोरनि नामखौ जों मोनथिया बेफोरखौ जों रोंनानै लानो हायो लोगोसे सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क जों बेफोराव दावबायनो हायो जेराव दावबायलांबा जों
नोंगौ नोंथां
गोबां
औ नोंथां
सिखिरि बाथुमनानै थानायफोरखौ जों नु नुनो मो मोनो आरोखि नोंथां बे लोगोसे जों मा होनो बिखौ ओ जायब मानि रायमना नेसनेल पार्कनि सिङाव गोग्लैनाय जे फेबसु ओ फिबसुआव थांब्ला जेरैबो हानसे रोखोमनि जाया जों जाय जों गाबनि जों मोख्राखौ माने गुबुन जायगाफोरनिफ्राय जों बे जायगायाव बांसिन मोननो हायो आरोखि नोंथां जायखो बुंङो गल्डेन लांगुर आरोखि बेफोरबायदि जों जि ओ जुनारफोर नुहैनो हागोन मैदेरफोर नुनो हागोन एमफाय दावरायखौबो जों दानि ओनसोलाव जों नुनो मोनला जों बेफोरखौ जों दाव बायनानै
औ नोंथां
जों बैगोना आरोखि नोंथां लोगोसे बे फोरब बो बादि जों बेखौ माने साग दान बा बिदिनो ओ बिदिनो गोदान बोसोरनि समाव माने जोंनि गोदोनिफ्रायनो माने आबै आबौ मोना बेखौ मोनसे थानानै नै बबेबा मोनसे जायगायावहाय दावबायहैनायखौबो माने जों जों ओ बुं नांगोन आरोखि